हेलौ
औ नोंथां
अ नोंथांङा मा खालामदों
ओरैनो दङ
अ आं नोंथांनाव मोनसे टपिकनि बागैसो सोंनो सानदोंमोन ।
औ औ टफिकआ मा एसे खोनथा
ओ टपिकआनो जाहैबाय जोंनि दोरोंङारि संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंहा संनाय खावनाय होननानै बुङोबाथ' जों दायो जों जोङोहाय दायोथ' जोंनााव संनाय खावनाय एबा थांना थानो थाखाय जों जे आदार जायो बेयाव जोङो दा ओंखामानो जों ओंखामखौ मारै सङोबा आं खामखौ जों मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो जे दैज्लां समावहाय माइ आबाद मावो बिनि- फ्राय जोङो
औ
माइखौहाय माइखौहाय जोङो हानानै बा मारा होनानैहाय बारियाव नङा दुलि दुलिफोराव बस्थाफोराव सोनानै दोननाय माइखौनो जेखिनि माइ बे माइ दोननायखौनो जोङोहाय जानो था- खायहाय सान्दुंआवहाय लामनानै लामनानैहाय जेब्ला माइआ रानो अब्ला जों बेखौ मिलावहाय हैनानै संहैनाय जायो आरो सौना- नै लाबोखांनायनि उनाव जों बि- खौ सिगांग्रो जावनानै लाग्रोनाय जायो जुजाय जुजाया जाहाथे साफा जायो आरो माइरं बिनिफ्राय जोङो बे माइनिफ्रायनो जेखिनि जेखिनिहाय मिलनिफ्राय ओंखारदों बेखौ जों माइरं होनना बुंनाय जायो। जेब्लाहाय माइ- रंखौ औ जों ओ जाउ बुंनानै ला- यो बे लानानै जों बेखौहाय मायाव हेन्दो जोङ दोननाय जायो आरो जोनानै दनायुङ हाय ओंखाम संनो होननानै बुङोबा बे माइरंखौनो खेरखायाव लानानै मोजाङै सुग्रनानै लानाय जायो सुखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे ओ ओंखाम संग्रा दोबसियावहाय जोङो माइरंखौ सोनानै बे माइरं मोनजासिमनि दैनि जखा दै होनाय जायो दै होनानै जों बेखौ अदाब नङा- बा दानि जुगावथ' गेस बांसिन सोलियो सिगां समावथ गेसनि बारा खारबार गैयामोन अदाब नङाबा गेसफोराव माने जाननाय जायो जाननानै दोननाय जायो आरो जोंहा गेसाव संनाय होनोबा जों कुकारखौ बाहायनाय जायो कुकार फोरावहाय माने संनानै जाननानै दोनजायो आरो नांगौखिनि माने जों दैखौ थिग खालामनांगौ जायो आरो जाहाथे माइरङा मोनो जोंना ओंखाम जायो बेनि उनाव जोंहा संनाय खावनाय होनना बुङोबा बे ओंखामजों जानो थाखाय जोंहा ओंख्रिनि गोनांथि फैयो ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंबा जोंहा दङ सबायजो साम' अनलाजों दाउ ना दो जि अमा आरो लाफा खारै फाथो खारै बेखौ जों न'आवहाय बांसिन दोरों ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा ओंख्रि संनो होनना बुङा बेफोर ओंख्रिखौ संनो होनबा जोंनोहाय गिबिगिर खारैनिबो गोनांथि फैयो बेयावहाय जोङो ओमाय ओंख्रिखौ माबारै सङो होनोबा आं बिगोर अनला ओंख्रिखौनो बुंगोन अनला ओंख्रिखौ मा सङो होनोबा जोङो अनला ओंखीसंनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जायो जिखिनि संनो थाखाय माइरं लागोन बेखौ जोङोहाय जोङो बेखौ थिफिनफ्राव नङाबा गामलाफोरावहाय दसे सम दसे सम माने दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयाव सोमखांनायनि उनावहाय जहा दसे थानानै जोंङावसेनि उनाव खेरखाफोरावहाय थेंखाफोराव हाननानै दोननाय जायो माने दैखौ सर' होनो थाखाय उनाव जोङो बेखौ गोदो समावथ' उवाल दंमोन दिखिफोर दंमोन ना दानि दावथ' जोङो बेफोरखौ बान्लिया दा जोंहा ग्रेडार मेसिनफोर बेफोरखौसो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो माने माइरं खौहाय उननानै लाग्रोनांगौ जायो आरो माइरंखौ उननानै ला थांनायनि उनावहाय जोङोहाय संनो था। थाखाय अरदाव नङाबा गेसाव अर लगायना लाग्रोनांगोन अर लागायना लाखांनायनि उनाव जोङो संनो बासन बाहायनांगोन बेहाय बहााखांनायनि उनाव माने बेयावहाय जों जुदि अनला ओंख्रिखौ ओरैनो संबाथ' बेदरफोरजों नाफोरजों सङाबाथ' जोङो बेखौहाय माने सिगांग्रो जों सारायावहाय दै होनाय जायो दै होग्रोनानै बेखौ माने मोजां ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो गोदौ हो खांनायनि उनाव जोङो जेखिनि जेखिनि माइरं उनना लादों बे माइरंखौ माने जोङो एसे एसे लास लासै लासै फ्रि फ्रि होनानै माने कची एरबाय थानाय जायो आरो सोरबा बायदिबा माने दैयावहाय डायरेक्ट गलायनानैबो स होस'नो आर ना बेनि उनाव जोङो जाहाथे लाथाखाया गथा खाया बेनि थाखाय जों खोरसि एरबाय थानांगौ जायो आरो बेयाव जों नांगौखिनि मानिे मस्ला जिरा संख्रि संख्रि बायदिखौ माने मा एड खालामना होनाय जायो बेयावहाय गासिबो जेखि नांगौ बे बेनि उनाव जोंहा आरो अनला ओंख्रि होनोबाथ' जोंनो खारै नांगौ आरो खारैखौबो एद खालामनाय जायो आरो इआव। बिनि उनाव जेखिनि ओंख्रिया मोज मोजां गोदौवो मोननो जायो अब्ला जों दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दियाखौ होनाय जायो आरो दाथ दुन्दिया मोननो थाङा दैलां बोथोराव अब्ला जोङोहाय गंगार दुन्दियानि हेफाजाबै ओंख्रिखौहाय गोथाव खालामनो थाखाय होसनना होनाय जायो आरो मोनहां मोनहां जानाय समाव आरो बिनि उनाव जेब्ला ब्ला ओंख्रिया मोनहां मोनहां जायो अब्ला जोङोहाय इखौ संख्रि टेस्ट खालामनानै नायनानैहाय नायनानै बेखौ संख्रि नाङाखैबा संख्रि होफिनबावनाय जायो आरो नांबाय दा जों बेखौ मोन बाय होननानै खांना लानाय जायो आरो नों थाङा दा बिनि बागैनो मारै बरनो बा खारैखौ आरो मा मायाव बाहायबावो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन खारैखौथ‌ जोङो गिबियाव नो थालिर दंफां थालिर दंफां हो? थालिर दंफ फांनि बिगुरा बेखौहाय जिरनानै फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै सान्दुंङाव फोरानो आरो बेल नङा थालिरनि मादाया फालानि जेनेबा मादा थायोना बेखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै फोरानो आरोना आरो बियो रानबाथाय इखौ अरजों सावनानै होयो। नानै बियो हाथफ्ला जायोबा बेखौहाय हाथफ्ला खा खालामनानै दै एसे फिस्रोनानै गल गल लाद दु बानायनानै दोनो आरोना। गोबाव जाहाथे गोबाव जोरो आरो थालिरजोंल‌' नङा सबाइ दंफां सिबिं दंफां बेफोरखौबो गोरान फोराननानै सावना बानायायनाय जायो आरोना। आरो खारै खारैखौ इदिनो दोरोङारि ओंख्रिफोराव बाहायनाय जायो जेरै
औ
सबायजों साम' ओंख्रि बेयावबो खारै नांगौ खारै नङाब्ला ओंख्रि जाया आरो नाय बियो आरो अनलाजों दाउ । अनलाजों मेवाइ। बेफोरावहायो खारै होदेराब्ला ओंख्रियानो जाया आरोना। आरो इनि उनाव नार्जि जों अमा बाव बोथ' खारैनांखा थारखौ ओ ओमफ्राय नोंथाङा नार्जिजों अमाखौ माबोरै सङो फोर फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन। जोंहा नादों ख्रि संनो होनोबा नार्जिनि थाखा खाय जों नो सिगांगोरहाय फाथो नांगोगोन फाथो बिफां फाथो बि फांखौ जोङोहाय सि सांगो हाथायफोराव नङाबा हाथायफोरावहाय दखानफोरावहाय माने बेगर बायनानै लाग्रोनांगौ जायो बेगरफोरखौहाय जोङोहाय हाखौहाय एवस्रां एवखांनायनि उनाव हा मोननाय समावहाय जोङो फाथोखौ बे बेगरखौ खुबैनाय जायो बे खुबैखांनायनि उनाव जेला फाथोआहाय रज'नानै जौबोयो आरो एसे रानाय जायो अब्ला जोङो बिनि बिलाइखौ म खानानै फोराननाय जायो आरो फोराननानै जों बेखौहाय दोननाय नाय जायो फोराननानै जेब्ला बियो साननैसो सानथामनि उनाव रानो अब्ला अब्ला जों बेखौहाय नार्जि महराव ओंख्रि संनो हाबाय आरो बे बेनिफ्राय ओंख्रि संनायनि बेदरजों सङोबा सिगांफोर जोङो म बे खौहाय एसे एवथ्रमना लाग्रोनांगो आरो नारजि सुनो होनोबा जोङो न दै गुदुङाव सोमनानै लायोबा सोरबा दै गुदुङाव एसे फुद माबा दैजोंहाय फुदुंनानै लानाय जायो गोदौ होनानै बेनि नजि सुखांनानै सुखांनायनि उनावहाय जोङो सारायावहाय सारायाव जोङो नारजिखौ होस'नायहाय होसनन्नानै जों बेखौ खारै होननानै मोजां एग्लिना होनाय जायो खारैजोंहाय मोननाय बायदि एसे एग्लि एग्लि खालामनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला ए एसे सेे औ गुयो बा गेब्लेयो अब्ला जों बेयावहाय दै होनाय जायो आरो गेब्लेया बायदि बिदिबा जों बेखौ सागंजोंबो सानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेदरजों सङोबा बेदरखौ सिगांगोर सारायावहाय थाव एसे होनानै हाय संख्रि बानलु जिरा जा मस्ला सामब्राम गुफुर बायदि मस्ला मोनसे बेक बेेग म साफ म खौ होनानै देनानैहाय खारायाव होसननानै बेदरखौहाय होसन्ना मोजां ए ौथ्रमनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय जोङोहाय बेयाव बेहाय जेखिनि नारजिखौहाय दै होनानै सानै होनानै एद खालामनाय जायोाङै गोदौ होनाय जायो गो खांनायनि उनावहाय जे जोङो जेब्ला मोन माज जायो अब्ला जों बेखौहाय साखिनाय जायो साखिनानै जेब्ला संख्रिआ नाङो। अब्ला जोङो खांनाय जायो आरो नाङा बायदिबा जों बेयावहाय संख्रि एसे हो फिननाय जायो आरो। नोंथाङा माबा फोरमायनो हाबावगोन नाम-मा?
औ हागोन।
बे ओंख्रिखौ आरो जों बेनि बागै
मोजां खोनायासै।
हागोन नामा नोंथाङा?
मोजां खोनायासै। औ औ औ खोनाबाय दे। हेलौ।
दे नोंथां जोंहा समाबो जानो हमबाय दोनथ'नोसै। हेलौ।
अ दे दे। ओं खोनादों।
औ दे।
दे होमबा।